थां औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ मा खालामगासिनो दायो?
दङ' ओरैनो
अ बिब्दिब्ला आंबो दङ'
औ
बिदिब्ला जोङो बारियाव मोननाय बा बारियाव गायनाय फिथाइ सामथाइ आबादनि सायाव सावरायनि दिनै
औ जागोन दे नोंथां
औ जोङो माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ फायनो माने गा बारियावहाय ग्रोम ग्रोम ओ थाइजौ खान्थाल लिसु लिरखौ गायनानै लाबोदों नङा होमबा? दा बे बारियाव फिथाइ सामथायाइ गायनानै नै न'आव जानो मोननायजों लोगोसे बेनो माने गोग्गो बारहावा सोरजिनायावबो बा बारिखौ बा न'खौ समायना खालामनो थाखाय गोदोनि बर'फोरा माने बारियावनो जा जाग्रा फिथाइफोरखौ गायना लाबोदों दा दा थ' दैज्लां बोथोर दा थाइजौ, खान्थाल, लिसु जानायनि सम नङा होमब्ला?
औ नोंगौ।
औ दा थाइजौ थाइजौखौ जोङो गायोब्ला थाइजौ फिथाइखौबो मोनजायो बोथोरावनो आरो जानायजों लोगोसे न'आव मोनजानायजों लोगोसे जोङो गुबुनावबो फानहरनानै रां खामायनो हायो थिग बेबायदिनो खान्थाल बा लिसु लेरख' बेफोरखौबो जोङो बारियाव गायनानै लायोब्ला जोङो न'आव मोनजानायजों लोगोसे बेखौ हाथायाव फानहरनानै जोङो गोबां थायो आरो जोङो लिसु बा खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ जानानैबो जोङो जोंनि देहायायाव नांगौ जानाय माखासे भिटामिनखौ जोङो मोननो हायो दा जोंहा बे फिथाइ सामथाइखौ न'आव गायनानै लायोब्ला जोङो मोनजानायजों लो गोसे जोंनि देहायाव गोनां जानाय माखासे भिटामिनखौ मोननायजों लोगोसे जोङो बे बिफांनिफ्राय जोङ अक्सिजेन मोननो हायो आरो बे फिथाइफोरखौनो जोङो फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ दे।
औ नोंथांमोननियावहाय मा मा जाग्रा फिथाइनि बिफां दङ?
जोंनियावहाय थाइजौ दोङो बेनिफ्राय खान थाल फिथाइ बेनि फ्राय लेसु
औ।
बेनिफ्राय ओ आनार'स
औ।
सिनायो दा आनारस
औ सिनायो सिनायो जि
औ रैमालि औ रैमालि बुङो बिनिफ्राय बिद दिनो दंबावो आरोना गोबां बायदि बायदि।
औ।
औ।
दा नोंथाङा बे खान्थालानो जा थाइजौआनो जा बा आंनारसानो जा बा लिरख'आनो जा बा लिसुआनो जा बेफोरखौ बारियाव गायनानै लानांगौ होननानै सानो नामा नोंथाङा
औ सानो
औ
बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो ओ गायनानै लायोब्ला आरो ना फिथाइखौ मोन जायो आरो बे फिथाइखौनो फाननानै जोङो ओ रांबो मोनो आरोना
औ
ओ बेनिफ्राय इनिफ्राय गैला
दा जोंहा बे थाइजौफोराथ' जेनेबा गायोब्ला जोंहा मा जायो इसे फिथाइया मोननो इसे गोबाव नांगो नङा होमबा स देरनो खान्थालाबो बिदिनो एसे देरनानै देरबासो बियो फिथाइ होयो नालाय दा जोङो थाइजौ थाइजौखौ जोङो गो गोथाङावबो जानो हायो बा गोमोनावबो जानो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो थाइजौखौ औ
गोरलैयावबो जोङो बेखौ आसार खामनो हायोना
औ औ खालामनो हायो
खामनानैबो जानो हायो आरो एसे देरब्लाथाय ओ मोनोनियावनो आरोना मोनि मोननायनि सिगां एसे रानाय टाइमावहाय जोङो बेखौ ओ आस मा होनो बानलु संख्रि होनानै हानानै जानो हायो आरोना गोथाङै
औ
नोंथाङा जाफेरबायना
औ जाबाय।
औ आरोथ' मोननानैबोथ' जों जानोनो हाखायोना?
औ दा बेफोर बिफांफोरखौ गायनो जोंहा एक्सट्रा बा बेलेग हा बा गुबुन हा ना गोनांथिनि जाया बेखौ बारिनि बा न' सेर सेर सेर फांसे फांनै गायना लाबानो जोङो बेखौ मोनजानो हायो आरो जोङो बे खौ फाननोबो मोनो दा खान्थाल खान्थालखौ जोङो गोथाङैबो जानो हायो गोमोनैबो जानो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे खान्थाल बेगरखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो। नङा होमबा?
ओंख्रि जानो हायो आरो बेखौ सावनानैहाय बाथोनबो जानो हायो आरो ना।
औ। दा जोङो खान्थाल बिफांनिफ्रायबो जोङो मुलाम्फा मोनबाय जोङो बेखौहाय दानोब्ला जों बनबो मोनबाय आरो गोथां समाव बे बिफाङा जोंनो अक्सिजेनबो होबाय आरो खान्थालखौ जों गोथाङावबो जाबाय। गोमोनायावबो जाबाय आरो बेगरखौबो जोङो ओंख्रिबो जाबाय बा सावनानैबो जाबाय जोङो फारसेनिफ्रायनो जोंहा मुलाम्फा जायो आरो बे फोरनिफ्राय दा बेफोरखौ जोङो गायनानै लायोबा जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो फैसाबो मोननो हायो फानो थिग बेबायदिनो जोंङो लिसु बिफांखौबो जोंङो बारियाव फां फा फांनै गायनानै लानो नो हायोब्ला जोंङो मोनजायो। बोथोराव दा मोनजानायजों लोगोसे जोंङो बेखौ फाननोबो हायो नङा होमबा?
औ।
आरो बेबायदिनो दहाय नों मख'नाय बायदि जेनेबा ओ आनारस बा रैमालिनि बाथ्रा बि थ' बिफांखौ जोंङो गायोब्ला माने बुरजा से बिगा बा नै बिगा थाम बिगाफोर गायनो हायोब्ला बे रैमालि बा आनारसनिफ्राय गोबां जोङो रां खामायनो हायो। मानोना बे आनारस बा रैमालिया बोसोरसेयावनो थायो माने माबाखौ खुलिखौ गायोब्ला बिफांखौ डाइरेक्ट गायोब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ बोसोरसेयावनो मोननो हायो ओमफ्राय बिनि बिजौ बे जाखोन्दा फिथाइनि बिजौखौ गायोब्लासो बे थायनो गोबाव सम नाङो नाथाय जोङो बे बिफांखौनो डाइरेक्ट गायोब्ला से बिगा नै बिगा थाम बिगासो गायना लानो हायोब्ला जोङो बे आनारस बा रै मालि बिफांनिफ्राय जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो बेखौ जों मोनजायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
नोंथांमोननिसिं रैमालि बागान बा रैमालि आबाद मावनाय दंना गैया?
आं दिनैसिम बिदिथ' नुफेराखै ओरै रैमालि बागान आबाद मावनाय नुफेराखै।
न' न'आवसो एसे एनै नुदों आरो। बाहाय
औ।
फांफा फांनैल' नुदो। बेनिफ्राय एसां बिगा बिगा आबाद मावनाय नुवाखै आरो।
औ जोबोद मोजां बे रैमालिया बेखौ गुबुन एक बा बेलेग हा नाङाला मालासे माने गय बाग गाननि सिङावनो गेजेर गेजेर गायना होयोब्लाबो जोंङो गोबां माने रैमा बिफां गायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बिासे गय बागानाव सिं सिं गायना होयोब्ला जोंङो दाबल माने मुलाम्फा मोनगोन आरो जेनेबा गय बिफांनि सिंङावनो गायबाय नालाय बेखौ गययावबो जों बोसोराव मोनबाय आरो बे एखे समावनो जोंङो रैमालि खौबो मोनफाबाय आरो बेलेखानि गोनांथि गैया आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
दा रैमालिखौ जोंङो गोथाङावनो खानानैबो मुलि होनानै फोमोननानै जों जानो हायो नोंथाङा मिथिगोना मिथिया इखौ
ओहो आं मिथिया बेनि बागै
औ ओमफ्राय जोंङो गोमोननानै बिफाङाव मोननायखौबो जोंङो डाइरेक्ट जानो हायो आरो
औ
औ रैमालिखौ माबायदि जायोब्ला जोंङो माननायनि एसे सालायाव मानोना
औ
बिनिफ्राय बारग'नो हायो माबायदि लेबनानै जायो
जोंङो बे औ बेनि सिङाव ओ बेनि सिङाव जे मा बुंङो बेखौ मा होनोमोन औ मादा बे मादाखौहाय जोंङो गारनानै जानांगौ मादाखौ जायोबाथाय मानो आरो औ गारना जानांगौ माने माना मा जाखो खोनायाखै
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां